नोंथां
खोनादोंना
हेल' नोंथां औ नोंथां औ खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों।
औ आं नोंथाङा जुदि फ्रिब्ला ओ जोंनि बर' न'फोरा गोदो न'फोरखौ बोरै लुनानै थायोमोन आरो बिसोरनि बोरै बोरै जिउ खुंबोदोंमोन बेनि सायावसो एसे सावरायनानै
अ जोबोद मोजां आयदा बेयो नोंथां
औ नोंथां बिदिब्ला नोंथाङानो एसे जागायगोरना होदो नामा नोंथां?
औ जागोन दे नोंथां ओ नंगौ नोंथां बे मोनसे जोबोद माने सावरायथाव आदा नोंथां बुंनाया दा जेरै जोंनि बर'फोरा ओ गोदो माबायदि दि न' लुना थाबोदोंमोन आरो माबायदि रायजो जाबोदोंमोन बेफोरनि सायाव आं एसे बुंनोसै ओ दा जोंहा गोदो गोदाय समफोराव जेराव जे जोंनि जोनोमानो जायाखैमोन बै समफोराव आबै आबौमोना खोन्थालां नायबायदिनो ओ जोंहा माखासे मिथिनाय खोथाफोर दङ जेरै जोंनि आबौमोना गोदो गोदायनि समावहाय ओ जेबो जेनाखि बेफोरबायदि दानि बायदि गिदिर गिदिर न बिल्डिं गारि मथर मबाइल बेफोरबायदि जेबो नुबोनो मोनाखै नङा होनबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
समावहाय गोबां माने एखुथा एखुथा रायजो जाबोदों माने हाग्रा ओनसोलफोराव थानानै ओ जेरैनाखि बिथांमोना ओ बै समावहाय हाग्राफोरनि जेनाखि मोननाय ओ मिथिंगायारि जेनाखि ओ बिफां लाइफां ओ बेफोरबायदिनि जोहैनो माने नबो लुबोनायखौ ओ खोन्थालांदों जेरै बै समावहाय ओ बिफां लाइफांफोर नि दालाय आरो बिफांफोरखौ दाननानै बेफोरजोंनो माने दानस' दुनस' माने बेफोरबायदि खालामनानै ओ न'फोरखौहाय बिलाइ थिलाय होथेलायनानै थाबोदोंमोन। सिगां समफोराव बिदि होनना खिन्थादों आरो बिनि उनाव बिदिनो सोलायबोयै सोलायबोयै आ उनाव औवा, जेरै, प्लास्टिक, थिन, थुरि बेफोरबायदिखौ ओ बेफोरखौ बाहायदों नङा होमबा नोंथां? औ जेरै औवानि बैसां बेफोरावनो उन्दुदों दानि जेनाखि फालेंफोर आरो सौखि बेफोरबायदि गैयामोन बै समाव। गावनो खुद गावनि आखाइजोंनो बा गावसोर सोरनि आखाइजों बिसोरो बानायनानै थाबोदों उन्दुनायबाबो न'बाबो जानायबाबो लोंनाय बाबो नङा होनबा नोंथां?
औ नोंगौ नोंथा।
बै समफोराव जोंहा न'फोरखौ माने बेफोरबायदि एफाग्राब माने सेफटि गैयामोन। जेरै ओ बिफां लाइफांफोरजों लुला बायना थानायलाय एखमबा अखाफोर हाबा अखाफोरा अखाया मानि न'आवबो ओ गलाङो बा सोरखिलाङो। उखुमनि माबाजों बेफोरबायदिबो मानि थासारि लोगो मोनबोदों होनना जोङो फोरमायलांदों गावसोरनि जेनाखि बै समाव संसार जानायनि रायजो जानायनि माबाखौ दा बिदिनो सोलायबोयै सोलायबोयै जेब्ला जों ओन्दै ओन्दै जाफैयो जेरै आइ आफामोननि सम ओ बै समावहाय ओ जों नुनो मोनबोदों थिं आरो लोगोसे खाफ्रा
औ नंगौ नोंथां।
जेरै औवाफोरनि इन्जुर होनानै खोनादों ना नोंथाङा? औ नोंथां। बिदिनो लुनानै थाबोदों जाहैबाय जेरै थिंफोर बा खाफ्राफोर बाहायनानै। ओ बे होमबा एसे माने बेहाय मोजांसिन जाफैबाय आरो ‌ जेबो बेफोरबायदि जेनबा अखा बायदिसिनानिफ्राय गिनांला ओ आरो बेफोरनो सोलायबोयै सोलायबोयै ओ जोंहा दा नै बेफोरबायदि समाव सहैबाय जेरै बिल्डिं गिदिर गिदिर बेफोरबायदि आरसि सि न' मोजां मोजां प्लास्टारनि इथानि न' थिंनि न' जों नुनो मोनदों आरो रायजोखौ ओरैबायदि जाबोदों जोंनि बर हारिया गोदो गोदायनि समाव जोंनि बर' हारिया मानि गावनो गासिबो खुद खालामजोबनाय जानाय जौबाबो जोङो गाव गावनि न'आवनो सावनानै एबा माव नानै लोङोमोन आरो ओंखामफोरखौबो जोङो ओ माइ बायदिसिना न'आवनो गावनि मानि हा जेनाखि हादान दानफायनानै मानि माइफोर गायनानै हालेवनानै बेफोरबायदिनो ओ माबाबोदों माइरंफोरखौबो जाबो बोदों जेरै इंख्रिफोरखौबो हाग्रा बंग्रानि खनसायनानै मैगं मैला फिथाइ सामथायाइ बेन्दों बेनला बेफोरखौ माने संनानै जानायखौ जों ओ नुबोनो मोनदों। जेरै बेदर दाउदर नाफोरखौबो जोङो ओ माबाफोराव थांनानै हाग्रा बंग्राफोराव थांनानै सिखार बा मैहुर खालामनानै मानि ओ लाबोनानै संनानै जाफैनाय जाफैदों। आरो बेफोरखौ जोंबो लोगो मोनबोदों जेरै हाग्राफोराव थांनानै मैहुर खालामहैनायखौ। लोगोसेनो ना जानोबा जोङो दैयाव दै दैमा दैसा बिलोफोराव थांनानै सारनानै हनानै बा गुरनानै ओ बेफोरबायदि ओ माबानानै जाबोदों नाफोरखौबो आरो जोंहाथ' गोबां ट्राइबेल हिसाबै गोबां माबायदि बायदिसिना जायो जोङो जेरै एम्बु एम्फौ गांजेमा सिं सिंखावरि खांख्राइ बेफोरबायदिखौ माने जों जाबोजोबदों आरो जोङो ट्राइबेल हिसाबै
मानो होनबा जोंहा गोदोनिफ्राय बिदिनो जाबो ग्राखा नालाय आरो जों दासिमबो जायो बे खांख्राइ गांजेमा सिंखावि नङा होम नोंथां
नोंगौ नोंथां
औ नोंथां दा
नोंथां हेलौ नोंथां खोनायाखसै नोंथांनिखौ हेलौ औ नोंथां हेलौ हेलौ नोंथां हेलौ नोंथां खोनादोंना नोंथां हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ नोंथां हेलौ नोंथां औ नोंथां थारैनो औ नोंथां ओ गोदो गोदाय जोंनि बर'फोरा बेबायदिनो जिउ खुंबोदोंमोन नडा होनबा नोंथां न'फोरखौ बोरै लुनानै होनना बुंङोबा नंगौ नोंथां थारैनो ओ जोंनि बर'फोरा गोदो न'फोरखौ बांसिन जेनेबा जिगाबफोरजों लुनाय नुयोमोन जेरै नोंथां थुरि नडा होनमा नोंथां थुरिनि औवानि बेफोरबायदि लुनानै थायोमोन आरो बै समाव नोंथां बै समाव मामोन जों जेनेबा बेफोरबायदि दानि जुगनि बायदि थिं इथा बाला सिमेन्ट बेफोर अन्थाइ बेफोरबायदि गैयामोन आरो बै समाव बै समाव मामोन जोंहा खालि ओ जेनेबा ओ थुरि मोनोमोन बा जिगाबफोर मोन मोनोमोन बा मा नोंथां खाफ्रा होनना बुङो जायखौ नडा होनबा नोंथां खाफ्रा बा फालि होनना बुङो आरो बेखौ दा बेफोरजों जोंनि बर'फोरा बै समावनो